नोंथां खोनादों दा? खोनादों दा?
ओं खोनादों नोंथां।
उम।
नोंबो खोनादों दा?
अ ओ खोनादों ओं खोनादों मोजाङै। खोनादों दे।
जेबो प्रब्लेमथ' जायाखै दा नेटवर्कनि?
ओ जेबो जायाखै दे मोजाङैनो खोनादों।
माबाफोर खालामदोंमोन नामा?
ओ जेबो खालामथ'वाखै जिरायनानै दं।
अ। आं माने नोंथांजों मोन खोथा सावरायनो होना उम फन खालामदोंमोन ओमफ्राय दा नोंथाङा सम होनो हागोन दा?
औ हागोन दे।
त
बुं नोंथां।
औ। होमबा आयदानि सायाव आं बुंग्रोनोसोय आरो ना। आइदाया जाहैबाय मा होनो नोंसिनि थिंजाय म मा फिथाइ सायखं सायथाय दं।
ओ दाथ' फिथाइ सामथायाइया बे सरासनस्रा थ' थाइजौ बिदिया थ' थाखायो थाइजौ ओमफ्राय बिनि उनाव लिसु जोंहा थानायखोनो बुंसै आङो लिसु दं थाइजौ दं ओमफ्राय थालिर
उ
ओमफ्राय बिदि लेथिखुफोराबो आगोलहाय दंमोन दा माबा दा थायला आरो ना। ना बोथोरफोरनि थाखा बायजो थायानो हबाथाय दा थायला आरो ओमफ्राय मोनसे फिथाइ दंमोन बे फिथाइनि नाम खौ आङो बाव बाय माने ओहो
माबायदि बिनि महरा?
ओ बि ओ मा होनो फिथाइया एसे माने दैसुब दैसु जायो आरोना सिङाव माने बेगर थायो ओमफ्राय फिथाइनि महराथ' माबा बायदि मा होनो एसे ओ बे सुम फ्राम बायदियानो ओं
ओं एसे ल'दा दा दा
ओ ल'दा दा ओं
ङो जामुखौ होनदों खोमादां
ओ माबा बिलाइआ लिसुनि बिलाइ बायदि जायो बिनाबो
ओ बिबारा जि ओ जामु होनोना जोंनिथि मा होनो मिथिया आङो माने बावबाय आङो बे बिफाङाबो दं मोन बि बिफाङा ओइ बार अखा फैनानै गुबुलांबाय ओमफ्राय बिबारा जा नायनो समायना जायोना बेना
ओं ओं ओं गुफ फुर गुफुरानो बारो
इ बे नाहर आ ओ
मोननैनि दङ मोनसेया एसे गोजाज्रोम माने बिदि आरो ओमफाय बेखौ जोङो जामु गोस जा होनो ओमफाय मोनस बिखौ जामु गुफुर होनना बुङो आरो
आङो गुफुर अ अ गोथावमोन नोमोन बेखौहाय ओमफाय जाम दङो जाम ओम जाम खौ सिनायोदा?
जामखौ औ सिनायो ओं।
ओ दाथ' दाथ' बे आमथिसुवा बो जासिगोन नालाय फिथाइ सामथाइ एसे लास बिदिनो जोबहांलांबाय आरो
अ जोंनिया बे आमथिसुवायावहाय जो माने सोरबा सोरबा आरो ना। फिथाइ सामथायाइखौ दा माने जाथ'आरो ना बे बिसोरनि गोदान फिथाइ सामथाइखौ जेब्ला आमथिसुवा फैगोन ना। बे आमथिसुवायावसो इसोरनि नामाव बावनानै ओं फुजा होनानै सो माने जायो आरो जोंनिथि होनबाबो जों जायो ओमफ्राय जोंना मा होनो न'खरनि गाहायफोरा बिसोर माने ओ जा
उम उम जोंथि ओ जोंहानथ' खान्थाला बे माहोनो एस एस सि माबेयाव होजोबबानो बैसागुनि उनावनो जानो हायो आरो खान्थालखो गो थां माने बिदि माबायों ओ ओ ओं सिगांनो ओं मोहोनो बे टाइमाव गोथां जानो हायो आरो बे टाइमावनो ओमफ्राय बिनि साननैसो थानानैनो मोनखायो जोंहा गोबावानो जाबाय खान्थाला मोननानै मोनजानाया। दाथ' सोरनाबा सोरनाबा दास सोमोन्दो सोरनाबा जोंहा दा बैसागु टाइमावनो बेरा थायो आरो जानो बिदि
अ उम उम जोंनियाबो बिदिनो बिदि मोन गोमोन खालामनानैबो जानो हायो ओमफ्राय आरो गोथां जाग्रा खान्थाल गिदिर गिदिर जो जायो ना जा थायो बे गिदिर गिदिरा नायखो गोथांङै जाबा साबसिन आरो ओमफ्राय गोमोन खालामनानै जाबाथाय सिनाव गा गाजा बेरो ओफ्राय जानो बारा थिग जाया आरो दै ब्र' ब्र' बिदि नाङो ओमफ्राय गोथाङावनो जाखाबा संख्रि फानलु होननानै जों जायो आरो ओमफाय मिथिंजाय उदैया एसे मो
बेखौ खान्थालखौहाय गोथांखौहाय जानो मोजां मोन ना? गोमोनखौहाय जानो मोजां मोनो?
ओ गोथांखौसो बांसिन गो
ओ आंबो गोथांखौनो बांसिन मोजां मोनो गोमोनखौबो आङो एसे मोन मोननायखौसो मोजां मोनो एसे मोननांगौ आरो मोन उम मोनजोबनागौ जेनेबा बिदि मोजां मोना मोनजोब नांगौ बिदिखौसो मोजां मोनो बे मोनथांख्रा खौहाय जानो हाया आङो मोजां मोना आरो जानानै
ओं ओं आं आरो मोनथांख्रा खौसो गोथावमोनो ओमफाय बिदि गोमोनखौ माने एस से मुगैनाय नांगो
मुगिनाय ओ ओ बांसिन मानसिखौनो नुदों आं बे मोनथांग्राखौसो मोजां मोनो
ओं मोनथांख्राखौसो मोजां मोनो आङो मा जानोबो माने बोरैबा नांङो आरोना
ओ मुगैनाय बायदि मोनो आंबो बारा जानो हाया ओ
एसे थाखा नांगौ ना थखासे जाहोनांगौ ओमफ्राय आरो बोरैबा जुदि गबोफियोबा जाला आरो फिथाय जानायावहाय बेखायनो आङो गोथांखौनो माने सबसे मोजांसिन मोनो आरो जानो नोंसि नोंसोरो मा खान्थाल जाबाथाय जेनेबा खान्थाल गोथांफोर जाबाथाय माबायदि जायो
ओ संख्रि फानलौ बिदिनो लगायनानै जायो ओ
फाया
नारेंफोर बिदि खान्थालजो?
ओंं ओं खान्थाल गोथां जों
इदि जाफेराखै
ए जोंनिया जोङो इदि जायो आरोना खान्थालखौहाय दानखावनानै एसे मोनसे मोनसे थखा थख खा माबानानै दानना लानानै ओमफ्राय बानलु संख्रि मिक्स खामबाय मिलायबाय मिलायनानै सायाव नारें से सेरना होबाय
ए बिदि जाफेराखैमोन एबारनिफ्राय नोंथानिफ्राय मिथिबायना ओ जानांसिगोन बिदि खामनानै
ओं ओं जानाय नायबानो जाबाय इदि खामबाथाय माने दालाय जोङो खान्थाल गोथांखौ जाखांनानै एसे उदैखौ ओमफ्राय आरो एसे अगायल' गोबाल' गोबाल' बिदिस गेस फैयोना ओं दालाय बिदि मोना जाखांनायनि उनाव ओं उ बि नारेंखौ होफानानै जुदि बि बा-बानलु संख्रियाव मिलायनानै नारें बिदै सेबनानै ओमफ्राय खान्थाल दौरि सोमब्र'नानै जायोबा खान्थाल गोथांखौ थखाखौ मोनसे मोनसे बिदि सोम ब्रनानै जायोबा माने उदैयाबो गाज्रि जाया
गाज्रि जाया ना। अ ओ आं बे बाथ्राखौ बुंनोसो नायदोंमोन एस सिगाङाव ओम ओ जोंनिथिं बिदि रावखौबो खोनाफेराखैबो जानाय बिदि जि नबा आं ओंखायथ'ज मोन खान्थालखौहाय बाराबो जानो हाया उदै सा सानाय जायो।
ओं ओं दैनो साननाय जायो आं
उदैया
आरो इथिंजाय नोंसनिथिं आनारसखौ मा होनो ना आनारस
आनारसखौ आनारसखौनो होनो
अ मोनजाबायना दायो नों
दा बिदिथ' न'आव गैला न'निया जाला दाना माने आगोलसो। जानो नागिरदोंमोन फिथाइ सामथथायफोराबो बुरजा बुरजा दाना। मानोथाय हाफोरानो हास हासार गैलादां ओंखायनो दाना थाइ थाइला आरो थाइबाबो सिसा फिसा था थायो आगोलनि बायदि मोजां थाया बायनानै जानाय जायो आरो दाखलै आंङो बायनानै जादोंमोन आरो ओ फ्रुइट सालाद बे फानोना दाना। बिदि बिदियाव जा जादोंमोन दाख ख्लिं स बिनो दा गरम बोथोर हाबनायनिफ्राय माने बे दाख्लिनो फार्स जाग्रोदो आरो इखो
अ अ अ दानिया बाजाराव मोन आगोलसो बारा मोननो थाङामोन ना? थाइसे थाइसे हिसाबै फानोमोन आ सिगाङाव
अ सालाद बानायनो अ फ्रुइट सालाद बानायनानै फानो उम उम
माने फिथाय-सामथाय बिदिनो फिस फिस मोनग्रा जाबाय आरो। जाबानो नङाबा थायसे थायसे बायनांगौ जायोमोन। दा
उम उम
फोर दंना गैया?
थालिर थालिर दङो। ओ
दंफां गैया?
थालिर बिफां दङो।
अ फिथाय होयोना होआ?
फिथाइ होयो।
अ मा थालिर दों
बे मा होनो जाहादि जाहादिना मा होनो बेयो। बे दङो जाहादि ओमफ्राय मालभग ना मा होनो बे फिसा फिसा जे फिसा फिसाया ओ बे दङो। बे मोननै दं आरो।
अ आरो मा होनो नोंसिनिथिंबो ओइजे एसे गिदिर गिदिर एसे दुमफा दुमफा जे
अ अ बे माबा होनो र' बिदिखौ बेगर थानाया ना सिङाव?
गर थानाया नङा
अ अ आथिया अ आथिया जोंनिथिंबो अ बे आथियाबो दं दे। ओमफ्राय आङो आंबो मोजाङै मिनथिजोबा नामफोरखौहाय। थालिरनिखौहाय
आरो बै फुजा होनायावबो बाहायोना बे थालिरालाय दंना गैया जानो एसे फादोब फादोबसो आरो बेयो मोनबाबो बांद्राय माने
अ बे दंना गैया बेखौ बां सिनाया बे बिफांखौहाय
अ उम्म जोंनि आर दङ माने जा सुजा होनो थाखायबो नांगौ जायो ना ओमफ्राय आरो थालिर दंफां होनोबा गासैबो थालिदानो
थालिरानो अ अ बे बिलायाबो ओ बिनि बिलायाबो बिलाइखौबो नांगौ फुजा होनायाव फिथायाबोथ' जाखाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव मै खुनफोराबोथ' बिराद मोजांना जाजाखायो ओमफ्राय आरो थालिर बिफाङा माने बिराद माबा मा होनो बेखौबो खारै बानायो बेखौबो फस्लाखौबोसो जाजायो मैलबान थास' बायदिनो बेबो
जायगा जायगा बांसिनानो माने सबाय सिबिंनि खिथि मावलानालाय बेनिखायनो थालिर दं दंफां खौनो जिरनानै सान्दुंयाव फोराननानै नै खारै बानायनाय जासै आरो दायो जोंनिथिंजायबो बानाय
उम्म ओ खारै बानायो औ बानायो ओ बानायो।
अ दे बिदिबा दिनैनि रायज्लायनायखौ फोजोबलायनोसै नामा ओं दे जागोन दे।
दे ओं